औ नोंथाङा मा खालामनानै दङ?
आं दा ओरैनो दंथ'यो दा जेबो खालामाखै।
औ फ्रियाव दंथ'यो होमबा?
औ फ्रिआवनो दंथ'यो।
ए आंबो दासो इभिनिं अवाक खालामनानै फैनानै एसे साहा फानि लोंनानै एसे जिरायनानै रेस्ट लानानै दङ।
ए आंबो बिदिनो
ओमफ्रायो
बाहेरायाव थांनाय जायासै दिनै जानाया दासो ओरैनो दंगासि नो दं आरो जिरायनानै साहाफोर लोंखांनानै।
अ आङो ओरैहाय मबाइलनि सिमाबो नस्थ' जादोंमोन नालाय
ए
एयारटेल अफिसाव थांबाय
औ औ
सिमखौ गोदान बानायहैबाय।
औ औ औ
ओमफ्राय फैनानै ओ सासे लोगोनाव थांबाय
औ
थांनानै एसे जिरायबाय
औ
बिदिनो मोजां गाज्रि खोथा सावरायबाय। सावरायखांनानै आरो सासे लोगो लेंहरबावनानै टाउनसिम थांनो होननानै लेंहरबाय बेवहाय आं एसे फुजा खरस खालामनानै लानानै फैबाय न'आव।
ए
खांनानै उम दसे थानानै सासे लोगोआ इभिनिं अवाक खालामनि होननानै लेंहरबाय। थांबाय थांनानै ओरै बावाखै सफैनाया।
औ औ
साहा लोंबाय आरिबाय दा एसे रेस्ट लानानै दं।
मारै गाज्रि जाखोफालाय सिमालाय?
मोनथिया मारै मारै गाज्रि जाखोथाय बुंनो हालां। मबाइलावनो सासे गथ' गेमबो गेलेबाय थायो आंबो गेलेबाय थायो।
औ
बिदिनो गेमखौबो गेलेदावबाथाय गेलेबाय थानो लुबैयो बे गथ' गेलेनायखौनो नुना नुनानै आंबो इसे सोलोंलाबायदों गेमा मा मा गेम आंबो खम मिथिला
औ। गेलेनांगौ सम सम।
नोंथाङा जेरावबो थाङाखै नामा?
आं दा बेलासिथिं जेरावबो थांनाय जायाखै जानाया। दहाय फुङाव पस्ट अफिसाव थांनाय जादों आरो। आगोल सिगाङावहाय इ एसे माबाया आंना भटारखादाव माबाया मा होनोमोनलाय एद्रेसा भुल जानानै दंमोन नालाय
औ औ औ।
ए एड्रेस लायनाय माबाखौ बे स्टेसन थायोना? पलिं स्टेसनखौ, आलदायावसोमोन नालाय जोंनि जायगानि नालाय बेखौ खनसे सोलाय होदोंमोन आं।
अ'।
बिखौ सौफैनायखाय फन हरनायखाय लायनो थांदां।
अ' होनबा
पसमेनफ्राबो कार्ड मोनबाय कार्डा दंखायोमोन दंनाया दा बे गोदान आरो।
अ बे गोदान।
उम। बिहरफिननाय जादों।
बिहरफिननाय जादों।
उम बेफोर फग्रा फुराना जाबायमोन नालाय जेबो नङामोन।
अ अ। दिना दा एसे थान्दा जादों नालाय ओंखायनो बेरायनोबो मोजां जादों।
औ औ।
अखाबो हायाखै हानाया। जोमै लादों। एसे थान्दायाव गोलैदोंमोन आरो। नोंसिनिथिं हादों नामा?
जोंनिथिंथ' दिनै हायासै हानाया बोथोरा थान्दायानो जादों। मैया
अ'।
बेलासिथ' नङा मोनाबिलि समाव एसे हानाय ओमफ्राय बे समनिफ्रायनो अखा दैलो लो जानानै थादोंमोन नालाय।
औ औ।
फुंसिम अखा दोमैलु जानानै थाबाय ओमफ्राय दहायसो सानसुफ्राव एसे सान नुजाबाय आरो। सान नुजाहां दोमैलु सान नुजाहां बेबायदि जाबाय था
अ बबेथिंबा हादों खोमा, ओंखायनो इसे थान्दा मोनदों।
जोंहादि ओरैथिं जान
हेलौ।
माबा सोनाब खोलाथिं औ।
अ'।
बारा एसे खोलो खोलो फैगासिनो दंमोन बे साइडथिं जाय सोनाब सोनाब खोलाथिंजाय हागासिनो दं खोमा आंनिबा
उम जायगा जायगा इसे इसे हादों खोमा
बिदि जानादों जानांगौ ओंखायनो दिना एसे थान्दा जादों।
उम थान्दा जां दाखालिनिफ्राय- दाख्लै थानो हायैबायदि गरम जानायनिफ्राय इसे थान्दा थानो मोजां मोनदों आरो।
उम नैबे साननैसोया इसे मोजां जादों।
बोथोरा इसे थांन मिलायदों
औ
मावथ' दाख्लिफोर खामलावनायफोरबायदि मोनथारोमोन
उम उन्दुनबो हाया
उन्दुनो हाया बिसिनायानो सिजोबो
औ फेन जाबाबो फेनाबो दुंखावलायनाय जादोंमोन नालाय दाख्लै समाव
औ दा ओमफ्राय मानसिफ्रा बेनि गरमनि दुगैनाय दुगैबाय थानायजों खायफा खायफा लोमजासावदों गगा मोनसावदों बिदि जानानै दं आरो मानसिफोरा आंबो दुरबल दुरबल मोनदोंमोन दाख्लै
गरमाव बिदिनो जायो दुरबल
अ
ओंखाम ओंख्रि संखबाय नोंथाङा
सङाखै संथ'नाय जायाखै
दे
एसे रेस्ट लानो होननानै संथ'वाखै आङो आरो
जाखाखै
औ उम दसथानि उनावसो जानाय बायदि जायो नालाय
औ औ
ओंखायनो इसिबां थाब सङा
टाइम जायाखै सानावलाय मा ओंख्रिन जाखो
सानाव बिदिनो गगा मोनलु गुजुलु मोनदोंमोन नालाय गुजुदोंबो एसे दा बेनि थाखायनो एसे दाउसा फिसा लाबोनानै मै मानिमुनि खानसिसा माइसुन्द्रि जोग्लावरि होनानै
औ
आरो जाहुरा बरि होनानै बिदै फुदुंनानै जादों ओमफ्राय दालि जहल बेखौल' संनाय जागोन औ।
न'निनो माबाफ्रा बे जोगोलावरि मानिमुनि
औ न'आवनो न'नि बेफोर मैगङा दङ। इसे।
औ
आरो हाथायावबो मोनसै आजिखालि मानसिफ्रा दाना बिदिखौ लाबोनानै जायो। गगा मोनबा स्रांबो मोनो आरो। मोजां मोनो देहाया औ।
सोनाबहा औ हा
नोंथांमोनहालाय माथो जायामोन?
दालि जहलाथ थाबाय ओमफ्राय माबा उम हांसो जानो लुबैदों होननानै हांसोबेदर माबाजों खुं लावजों लावजों
लाव ना खुमब्रा?
औ हांसोजों एवबाय आरो।
अ उम गोथाव जायो।
औ गथा गथा।
औ गथा गथा खुमब्राजों गोथाव जायो।
गोबावथारसैमोन नालाय।
उम उम
हांसो जाहैनायावलाय।
उम जोंहाबो जोंहाबो न'नि थायनाय दं खुमब्राया।
ए
बेजों जानांसिगोन।
औ जोंहानाबो माबामोन न'नियानोमोन।
उम न'नि थायनाया न'नि थायनाय न'आव मोनज मोनोब्लालाय मोजां आरोना मेडिसिन गैयि।
औ
गोथाव जायो। हाथायनिफोरनिखौ बारा बिसास खालामजाया।
औ नोंथांमोननिथिंजाय औ मा होनदोंमोन नोंथाङा?
बिबार बारनाय समावबो सारो आरो इउरिया होनानैबो सोरबा सोरबा गायो बेफोरबायदि मा होनदोंमोन नोंथां?
नोंथांमोनथिंजाय हांसोआ बेसे लायो फालाय?
हांसोआ लायोनदां दामा। आं बिराद गोबावसै जायिआ।
बुरजायानो जायोनदां दामा बायोब्ला। न'आवथ' गैखाया।
औ
औ बेखौ मोदोम सायो। आथिं सायो होननायखायनो न'आवबो लानाय जाया। आरो बेबो बे बुस्थुखौ गोबाव जों खेबफाल' जानाय जायो आरो जों
औ मानसिफोरा बारा जाया
ओहो ओहो। जै
ओइ नोंथां मानसि ना हरदोंलै ओरै खाथियाव सोरनावबा थांना नायलाय। उनाव रायलायनोसै नामा?
उनाव रायज्लायनोसै
औ होनबालाय दोनथ'नोसै दे।
औ दे नोंनि लोगो लेंहरदों आरो ना?
औ दाहायफोर नङाबा गाबोनफ्राव रायज्लायजागोनदे
औ जायो दे जेबो नङा। आरो लोंनायालाय दे होमबा।
औ दे
औ औ।